हेलौ। औ नोंथां।
खोना दोना नोंथां?
अ खोनादों नोंथां
थांनि आवासखौ मोजाङै फैआखै
औ औ नोंथां आं खोनागासिनो दङ
औ बिदिब्ला ओ नोंथांजों आङो दायो दसे सम सावरायनो सान्दों बर'फोर-बर'फोरनि जौ संनाय बा जौखौ मायाव मायाव बाहायनाय जायो इफोरनि सोमोन्दै नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन दे
औ बिदि ब्ला आङो फंनैसो बुंनानै ला ग्रोनो सानबाय
औ दे नोंथां बुंलाय
औ जोंहा ओ जौआ जादों जोंनि बर'फोरनि हारिमुवारि बा दोरोङारि ओ बेसाद जायखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' सुबुं माहारिया बाहायबोदों बेखौ जोङो जोंनि हारिमुवारि हाबा खान्थि हारिमुवारि फोरबो फालिथायफोराव जोङो बाहायनाय जायो औ जोङो जौ संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांग्रोगौ एमाव
औ नंगौ नोंथां
औ एमाव-एमाव बानायनो थाखाय जोंनो माखासे मुवा बेसाद फोर नांगौ जायो जायखौ जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय जायो
औ औ औ
औ एमाव बानायनो थाखाय जोंनो ओ ओ नांगौ एसे मा होनो ओ मोखना बिबार मोखना बिलाइ आरो ओ दंफां राखेब
औ औ।
औ बेफोरजों लोगोसे जोङो ओ माइरं एसे होनानैहाय जोङो बेखौ उवालाव देनानै
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बेखौ जोङो देग्लिनानै मोजाङै देग्लिनानै जोङो बेखौहाय ओ लादु खालाम लादु बायदि खालामामनानै लानाय जायो। आरो बेखौ जोङो ओ सान्दुंङावहाय फोरानो। बेजों लोगोसे बेनि उनाव जोङो ओ जा जा गोजाम एमाव जायखौ जोङो एमाव गोरा होननानै बुंनाय जायो जोङो बेख एसेब एसेब फोनला देरनाय जायो आरो बे एमाव। गोरलैयावहाय औ। दा जोङो जौ संनायखौबो जोङो बे रोखोमैनो जोङो जौखौहाय जोङो गोबां एसे रोखोमनि मोननो हायो जेरै जौ गोरान जौ गिस दे आद आरो माइब्रा बिदै औ जोङो बेफोरखौबो जोङो माइरंजों संनाय जायो। आरो माइरं होनानै जोङो बेजों लोगोसेनो बे एमव जा जों एमाव बानायना लादोंमोन जोङो बेखौ संनाय जायो आरो।
औ औ।
देरनानै संनाय जायो। ओ जोङो जोङो बे जौखौहाय ओ जोङो ओ हाबा आरो गोथै गोथै बावउनाय एबा सारादुफोरावहाय जोङो बाहायो।
नंगौ नंगौ औ नंगौ नोंथां।
औ अब्ला जोङो ओ जोङो जा माइब्रा माइब्रा माइब्रानि जा जौ संनाय जों बेखौ बांसिन जों बैसागो बोथोराव बाहायनाय जायो आरो जोङो बेफोरबायदिनो जेरै बैसागो बोथोर बेबायदिनो जोङो बर' फोरनि हारिमुवरारि फोरबो फालिथायफोरावबो जोङो जौफोरखौ बाहायनाय जायो जेरै मागो बैसागो बेफोराव जोङो बे मोनफ्रोम जौ नो जों बाहायनाय जायो जेरै माइब्रा जौ गोरान जौ गिसि औ जोंनि बर'फोरा माने आबाद आबाद गाहाय हारि नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ जोङो होमबा बे आबाद गाहाय हारि सुबुं जेब्ला जोङो खामानि दामानि मावनानै जेब्ला जोङो न'खरावहाय ओ एबा दुब्लि फोथारनिफ्राय जोङो जेब्ला न'आवहाय फैफिनो
औ औ।
फाय देहाखौ ओ ओ मेंनाय देहाखौ मेंगा होनो थाखाय जोङो ओ बे जौखौहाय लोंनानैहाय माने जोंनि बर' सुबुंफोरा उन्दुनानै थायो आरो। ओ जोंनि बर'फोरा फोथायो जे जौ लोंनानै उन्दुयोब्लाथायनो गा माने मोजाङै उन्दुलां नो हायो आरो गा ओ मानो होमबा बियो खरावहाय नांनानै फेयो नालाय।
औ औ नंगौ।
औ आरो जोंनि ओ बर' न'खरफोराव न खरफ्रोमनावनो जोङो ओ जौ संनायखौ जोङो मोननो हायो। औ मानो होनबा जोंहा जौआ जोंनि बर' फोरनि दोरोङारि बेसाद बेनि थाखायनो जों साफ्रोम बर'फोरानो जौखौहाय संखाथारो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथाङा ओ जौ संनायनि सोमोन्दै एसे बुंनो हागोन नामा?
औ औ नोंथां हागोन। नों थाङा जा बुंलांदों आंनि मोनदांनायाव बेफोर सैथो नोंथाङा जौ संनायनि बाहागै जौखौ बोरै सङो मायाव बाहायो बिनि बाहागै मोजाङैनो बुंलांदों नोंथां बुंनाय बायदिनो आंबो बेखौनो मिथिगौ। ओ जुमाया जोंनि बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि बेसाद नोंथाङा बुंलांखादों। जुमायखौ जोङो गोबां हाबा हु खायाव बाहायनाय जायो। ओ जुमाइखौ नोंथाङा जेरै बुंदों जे जुमाय बहननो थाखाय गिबियावनो एमाउनि गोनांथि जायो बुंदों नोंथाङा। बे नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोङो एमाव खौ देना लाग्रोनाय जायो आरो नोंथाङा माखासे एमाउ देनायाव मा मा नांगौ बिनि बाहागैबो नोंथाङा बुंलांखाबाय। बेफोरो गासिबो नंगौ। बिदिनो एमावखौ जों देना लाग्रोखांनायनि उनाव जुमायखौ जुमाय माने जुमाय संनानै माइरंखौ संनानै माइरं एंखुर बा माइरं मोजां बा रेसन माइरं जायखिजाया माइरंखौ जों सं संनानै ओ बेजों माइरङा मोनोब्ला जों बे माइरंखौ मोनसे प्लास्टिकआवहाय खुरननानै ओ एसे गुसु जायोब्ला बै एमावखौ जोङो देग्लिनानै फुननाय जायो। फुननानै बेखौ जोङो ओ आराम मोनसे जायगायावहाय सान्दांगाफोराव जिगाब बनानै आरामाहाय जिजों खोबनानै दोननाय जायो। बिनि बिनि उनावहाय हरनै हरथामसो दोनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ ओ बिदै ओंखारोब्ला हरनै हरथामनि उनाव जों बेखौ मोनसे गिदिर दोआव माने नांगौ जखानि दोआवहाय जों बे ओ संनानै लानाय माइरंखौ बा जुमायखौ जोङो मोनसे दोआवहाय सोनानै दोननाय जायो आरो बेखौ जों हरसे बा हरनै दोननानै बे जुमायखौ जोङो मावनो थाखाय ओ बे दोआवहाय ओ बालथिङाव नांगौ जखानि दै ला नानै जोङो बेखौ हरसे सोमनानै दोननाय जायो। बिनि उनाव जोंङो अखानायनाय फुं एबा बेलासि जायखिजाया ओ मोनसे मोनसे थि सम लानानै जों बे जुमायखौ मावनाय जायो बे जुमायखौ खौ जोंङो मोनसेथ ओ दो गिदिरावनो अर सुनानै गिबि आव जोंङो ओ बेखौ बहायनानै लानाय जायो बिनि उनावहाय जोंङो मोख्रा खर होननाय मोनसे दो बिदिनो बहायनाय जायो ओ आरो बिनि सायाव जों मोनसे दै गुदुं खालामग्रा माने दैया दुङो आरो ना बेयाव दै जमा खालामो बेयाव मोन से दोङो दो होनानै दोननाय जायो आरो बेखौ हाब्रुजों लिरनाय जायो बासो खायबा खायबा जिस्रिजों खाथुमनानै होनाय जायो
औ
आरो बिदिनो जोंङो जुमायखौ मावनानै बरननाय जायो नंगौनाा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ नंगौ
बिनि उनावहाय जुमाय मावखांनानै जोंङो बै जुमायखौ जोंङो लोंनो थाखाय मोनो आरो जुमाय खौ जोंङो ओ जुमाय गोरान बै मावनानै ओंखारनाय जुमायखौ जों जुमाय गोरान बुङो आरो बै सोमनानैल ओ मावालासिनो दिहुननाय जुमायखौ जोंङो जुमाय गिसि होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथाङा बुंलांनाय बाय दि जोङो बर समाजा जोंनि बे माइब्रा जुमाजा मोनसे दोरोङारि
औ
दोरोङारि जुमाय माने मोनसे बाहागो बे बरफोरनि जोंनि ओ बे माइब्रा खौ जोंङो नोंथाङा बुंनाय बादि बैसागु बोथोराव खोब बांसिन बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो बै जुमाय संनाय बायदिनो बे माइब्रा जुमायखौबो जोंङो संनानै लानाय जायो नाथाय बै माइब्रायाव जोङो एमावखौ खावसे बा एसे सेल होनानै बे एमावखो जोङो बे जुमायाव फुननाय जायो बिदि फुनोबालायनो जुमाया माने माइब्राया गोदै गोथाव गोरा इदि जायोनो आरो माने गोदै जायोनो आरो नंगौना नोंथां आरो एमाव खौ बुरजा होयोब्ला बे जुमाया माने गोदै जायानो आरो ओंखायनो जोङो एमावखौ खम होनानै दुइ जुनारखौ जोङो गोथाव खालामनो थाखाय खम होनाय जा बेफोर खौ जोङो बैसागु बोथोराव बुहुत लोंनाय जायो आरो औ आरो जुमायखौ जोङो हाबा बर'फोरनि हाबायावबो जोङो जुमाय बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो हखाम बा बस मानसि थैनायनि उनाव जे बस खुङो। बै समावबो जोङो जुमाय खौ बाहायनाय जायो। आरो बिदिनो बायदि हाबाफोराव जों जुमाय बाहायनाय जायो जेरै आलासिफोर फैयोब्ला जोङो जुमाय आलासिफोरनो बेदर जों गिबियावनो जुमाय होग्रोनाय जायो। नंगौना नोंथां औ औ बिदिनो जोङो जुमायखौ आरो ओ न'आव लोंनायनि अनगायैबो रां खामायनो थाखाय गुबुननोबो फाननाय जायो।
औ औ औ नंगौ
गावनि नांगौ माखासे ओ नांगौ माखासे मुवाफोरखौ जोङो बै फाननानै मोननाय रांजों सुफुंनानै लानो हायो। नंगौ ना नोंथां औ आरो बिदिनो जुमायखौ जोङो सावरि ओ गामियावहाय माने न'खरसेयाव सावरि बायदिसिना सावरि जालाय लायोब्ला बेयावहाय जोङो बै सावरि जाग्रा खामानि मावग्राफोरनो जोङो ओ जुमाय बेदर एवनानै होनाय जायो। आरो जुमायजों नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि बर' समाजनि न'खरफ्रोमबो न'आवनो जोङो जुमायखौ जुमाय संनायखौ नुनो मोननाय जायो। जोंनि बर' समाजाव गा सैबो माने जुमायखौनो सङो जुमाय संनायानो जोंनि बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि आरो जुमाय संनायनि गेजेरजों जोङो लोंनो थाखायबो सङा खायफा खायफा जुमायखौ लों बावा नाथाय बे जमायखौ जोङो स संनानै मावनानै गुबुननो फानो। बै फाननानै मोननाय आरो। रांजों गावनि संसार जानायाव। जा नांगौ मुवा बेसाद बेखौ जोङो। बै रांजों बायनानै लानो हायो।
औ औ औ नंगौ नोंथां।
बुंनो थाङोब्ला जुमाया बर' समाजाव मोनसे, मख'जाथाव मानो बियो जोंनि संसार जानायाव जिउ खुंनायावहाय मदद होयो होननानैबो जोङो बुंनो हायो। नंगौ ना नोंथां? मानो होनोब अब्ला जोङो जौनि गेजेरजोंबो बे जौखौ गुबुननिसिम दैथायहरनानै बा फानहरनानै रां आरजिनानै लानो हायो।
औ औ नोंथां नांगौ।
बिदिब्ला नोंथां दिनैनि बे जौ संनायनि बाहागै सावरायनायखौ दोनथ'नो हासिगोन नामा बेयावनो? औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो दे। औ थेंकिउ।